नोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
माबोरै खबरफोरा
मोजाङानो खबरलाय गासैबो
अ थ' दिनै जोङो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा
औ सावरायजागोन
अ अ थ' दोरोङारि गाननाय जोमनायनि बेलायाव गुबैयै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा मा सानो जेनेबा जोंनि गाननाय जोमनाया बबेनिफ्राय सिनाय जानाय
औ खनसे सोंनायखौ बुंफिनल एसे बारा मोजां खोनायासै
अ नोंथां जेनेबा बे बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ नोंथाङा बबे नोजोरजों बुजि मोनो बेयाव आरो
आदसा जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायफथ' बेनो हौवाफोरनिया गामसा हिनजावफोरनिया दख'ना
औ
लोगोसे आरो मा बेजों दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जे गोदोनिफ्रायनो गानबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जाय जिफोरखौ बर' फोरा गावसोरनि रोंगौथि दानानै गानो बेखौनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनना बुंनाय जायो आरो
औ खोब मोजां आरोखि जेनेबा जोंनि गामि गफा ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरानो बे जोंनि जि सिनाय थि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ फोथांनानै लाखियो नङा होमबा
औ औ नंगौ
नुनाय नि माबाफोर बेब'स्था दङ नामा
दानाय लुनायनि बेब'स्था होनब्ला गोदोथ' दङमोन बयनिबो न'खराव दानाय लुनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावथ' बेबायदि सेबां नु नुनो मोननाय जलिया मानोना आथिखालाव दा गोदान मुगाजोंनो गोरदनो हमबाय नालाय बेनिखायनो जानांगौ गोबां बर' सुबुंफोरानो बा बर' आइजोफोरानो दानाय लुनायखौ एसेबां रोंला होननानै बुंनांसिगोन
एंगारलांबायना फारसेनिफ्राय
औ औ आथिखालाव जोबोद खम नुसै आरो माने गामि ओनसोलाव जि दानाय बेफोरबायदिखौ
जोंनि बेवहायबो बिदिनो सिगां न'खर न'खर हिसाबै हिसानसालि दंजोबोमोन दा गानायबो जाला दानायबो जाला दख'नाबो दालिया गामसाबो दालिया माबा हाथाय बाजारनिफ्राय बेसे बायै बायै लाबोयो आरो बेखायनो सिनायथिफोरा जोबलांगासिनो जोबलांगासिनो बेफोर बेबायदि आरो
औ बिदिनो बिगियाननि दिहुननाय मेसिनफोरजोंनो आथिखालाव खस्थ' गैया लासै दिहुननाय जायो नालाय बेफोरखौनो हाथाय बाज बारनिफ्राय बायनानै गाननाय सै बेनिखायनो दानाय लुनायफोरा गामि ओनसोल लाव गैनो थांला आरो इसेबां मोननो थांला
औ गोलाव एबा गोथौयै सानोब्ला जेन'बा ओ जोंनि इयुनखौहाय गिथावना बायदिसो नुहुरलायलाङो नङा होमबा गावसोरनि गाननाय जोमनायखौ गावसोरनो दिहुनना लानो हायैबायदि गासैबो गोनोखोनि सायाव सोनारनानै हाबा मावनाय बेफोरखौ सानोब्ला माने सानसे समावहाय जोंनि इयुनफोरा जोंनि हारिमुवा माबायदिमोन जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाया बबेनिफ्राय सोरजिजादोंमोन इन्दि खुन्दुंनिफ्राय लानानै इन्दि एम्फौनिफ्राय लानानै जागायजेनन्नाय इसानसालियावहाय थावख्रि लुलाय लायनानै बानायनाय बेफोरखौ रोंनाय नंला आरो साननानै गिखांनाय मोनो आरो
औ औ
औ
दानि इयुन जोलैफोराथ' बेफोरखौ रावबोआनो रोंखानाय नंला इसान थानसालियाव मा मा आगजुफोर बा बाहायोमोन थावख्रि लुनायाव माबायदि बाहायोमोन बेफोरखौथ' मिथिनायानो नंलिया
औ बर' हौवासाफोरानो जा आइफोरानो जा गोबां बाहायो आरो न'खर न'खर दानानै खिन्थु दिनैनि दिनावहाय सोरनिबा न'खराव इन्दि जि नागिरनो थांब्लामोननोनो थांला नङा होमबा
औ नंगौ
बेनिफ्राय इसानसालि सानसालि बायदि रोखोमनि आगर आखाइ जेरै दउराइ दाउराइ आगर बेनिफ्राय फारौ मेगन बैग्रि बिबार खान्थाल मादा बायदि रोखोमनि मखरदमा आगर बायदि बायदि आगरफोरखौ थानसालियाव नुनायाथ' गोजाननि बाथ्रासै गासिबो गोनोखोआरि मुगायावहाय माबा साफायखांनाय बायदिसो नुयो आरो
औ नोंगौ आथिखालाव ब्रेन्डनि हिसाबै गाव गावनि जा बै गुबुन हारिनि आगरफोरखौसो बांसिन एरखांनायखौ नुनो मोनसै
औ औ नंगौथ' आरो गुबुन हारिनि आगरखौ एरखांनानैहाय गावबागावनि नाम होदोंसै
औ
बेनिफ्राय जिबायदि हाबा हुखाफोरावबो गोदो गोदाय दख'ना थावसि गाननायनि नेममोन हौवाफोरा गामसा गाननानै इन्दि साखोननायनि नियममोन बेफोर गोमालांजोब्बाय आरो मा
आथिखालावथ' नुुनोनो मोनलिया बेफोरखौ
जोंखोल माखोल बिलाथि खुन्दुंजों दाजानाय दख'नाफोरखौसो गानाब्ला गोसोफ्रा गोरोबा गोरोबा बायदि नाङो आरो दिनैनि दिनावहाय एंगारलांजोब खाबाय बोराय बोराय होननानै
औ औ
बेरायोब्लानोथ' दिनैनि सेंग्राफोरा गामसा गानो जानो
रावखौ बोथु नुलिया गामसा गाननाय बहाबा माबा फोरबो फोर जायोब्लानोसो
बेफोरबायदि दोरोङारि खान्थिफोरानो फ्राय नेवसि जालांनाय बायदि नुसोमोनसै
औ
साननो गोनांबो जायो नङा होनबा
औ बाथ्रायाथ' साननो गोनाङानोखा मानो होनोब्ला बेफोरबायादि आथिखालाव जाबायदि थासारि सोमजिदों बेफोरो गोमालांनो हमबाय गोदोनि गासैबो आगजुफोर आरो मा गोदोनि हाबा हुखा मावनायफोरा फ्रायानो सोलाय सोलाय लांनाय खौ नुयो आथिखालाव
नोंथाङा आगरफोरनि मुंफोरखौ मोजाङै मोनथिजोबोब्ला बुंबायबायनो हागोन नामा आं एसे बावलाबनाय मोनदों मोन माने
औ गोसोआव थानायखिनिखौथ' बुंनो हागोन नाथाय एसेबां आंबो गोसोआव गैजोबलिया जेरैबायदि बर'नि आगरफोरा बैग्रि बिबार आगर हाजो आगर दिंखिया आगर आरोबाव मा मा दङ माने फारौ मेगन
औ
बेफोरखौनो गोदोनि समाव एरखाङोमोन बर' आइजोफोरा इसानसालियाव जि दानायाव बे आगरखौनो एरखाङोमोन नाथाय आथिखालाव गोबाङानो बेफोर आगर
नोंथांना नेटनि इसु जादों नामा
अ नेट नाङाखै नामाथाय आंनिया एसे इसोर जादों दां
अ अ खोनाबाय दे मोजाङैनो खोनाबाय
औ औ
औ औ आगरफोरनि गेजेरावथ' बयनिख्रुइ देरसिन आगर होनना बुङोब्ला मखरदमा आगरखौनो बुङोमोन नमा ना
औ ओ मखरदमा आगरानो बयनिख्रुइबो देरसिन
बयबो
बि समाव एरहाब्लालायनो
दा हरनि
हिनजावसानि हौवा गोदाननि न'खरनि फसायानोमोन जाहैदों आरो फोथायनाय मथे आं खोनागारदोंमोन आरो
औ बेफोरथ' गोदोनि सोलिबोनाय मोनसे खान्थि बायदिमोन नाथाय खोनादों औ खोनादोंल'सो जोंबो नुनो मोनाखै दिनैनि मुगायाव
औ औ गोदोनि आबौ आबैमोना खोन्थायोमोन आरो जोंना गामियावहाय जेन'बा हिनजावसा आ बबेबा न'खराव देलों लों थायोब्लाथाय जुदि बियो आगर आखै रोङाब्ला आर'नाइ सि दानो रोङाब्ला गामसा दख'ना दानो रोङाब्ला आरो बायदि रोखोमनि समायना रमायना आगरफोरखौ जुदि आखि बिदिनो रोंआब्ला एर थांनो रोङाब्ला बेखौ लां लाङा मोन नो आरो जेनेबा गुबुन न'खरनिफ्राय
औ गोदोनि बे समाव बेफोरबायदि खान्थिया सोलियोमोन नानो
औ औ दोरोङारि जि खान्थि आसार खान्थि बेसेबांबा समायनामोन नङा होमबा
औ
बेनिनो दिनाव बयबो बावगारलांजोबबाय सानोब्ला माने जेन'बा बिदि जालाय लायो जे दिनै एसे गाबोन एसे जाननायनिफ्राय जानलाय सिनाय नङाना
औ नंगौ ह
औ औ
गाननाय जोमनायनि बेलायावबो माने खोब जोंनि बर' हारिया बिराद धोनि होननानै बुंनो नांगोन आरो नङाना नोंथां
औ दोहोनियाथ' दोहोनियानो गासैबो गावनि नांगौखिनि जिनिसफोरखौ गानग्रा जोमग्राफोरखौ गावनो दानानै लानो बेनो आरो
औ औ
गावबागावनि गासिबो नांगौमानि दंखाजोबो गामसानिफ्राय दख'ना जोमग्रानिफ्राय इनदि सि निफ्राय जो नो गोयै नङा होनबा